हेलौ नोंथां
औ
खोनादों ना नोंथाङा
थारैनो
औ मा खालामदो नोंथां?
दङ ओरैनो जिरायनानै। नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आंबो जिरायनानै दङ नोंथां।
नंगौ
दे नोंथां दानिया जोङो ओ न'खरनि बागै एसे सावरायनि
थारैनो सावरायजागोन
न'खर होनोबा जोङो बिमा बिफा लोगोसे बिफं बिनानाव आबै आबौ गासैखौबो लोगो लानानै जोंनिया गंसे न'खर जायो
नंगौ
गोदो गोदाय आबौ आबैनि मोननि दिनाव जोङो थोरिजोंसो न' लुयोमोन नाथाय दानि दुगाव दानि जुगाव सोलायजोबबाय दानि जुगाव मानसिफोरा इटाजों न' लुयो नाथाय गोदोनि दिनाव बेबायदि नङामोन आबैमो आबौमोननि दिनाव
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दानिया बिदिनो नुनो मोनसै गोदो जोङो थोरिनि न'आव उह थोरिनि न'जों लोगोसे बेवहाय बेराखौ औवाजों आरो हादो मोसौनि खिजो लगायनानै जोङो न'खो लिरोमोन
जों बेफोरबायदिखौ नुनो थांला
नंगौ नोंथां दानिया जोङो गोबाङैनो ओ थिं लोगोसेनो इथाजों बानायनाय न'फोरखौसो नुनो थाङो
थारैनो
नोंथांनि ओनसोलावबो ओ बिदिनो थिं आरो इथादो बानायनाय न'खौ नुनो मोनो नामा?
नंगौ थारैनो जों गोदोनि दिनाव जोंनि याव बेफोरबायदि नङामोन नाथाय दानि दिनाव जोंनि न'ख गासिबो थिंनि न' आरो पाक्कानि न' जाजोब्बाय गोदोनि जोंखौनो नुनो थांला गोदोनि थोरिजों लुनाय न'खौ दानि दिनाव गंसेबो नुनोनो थांला
नंगौ नोंथां आरो गोदो जोङो गोदो न'खरा जोंनिया कारेन्ट होननाया गैयामोन गोदो न'खराव जोङो केरासिनजों साथि लगायनानै सोरां लायोमोन दानिया जोङो लाइटदसो जोङो कारेन्टजों सोरां लानाय नुनो मोनो नोंसोरनि ओनसोलाव बेबायदि बेबायदि ना गोदोनि बादिनो सोलियो दाबो?
थारैनो जोंनि दिनावबो बेबायदिनो गोदोनि दिनाव कारेन्टजों गैया कारेन्ट गैयामोन नाथाय दानि जुगाव कारेन्ट दङ गोदोनि दिनाव जों साथिजोंसो फरायोमोन जोङो केेरानसि नांगौ जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेबायदि गैला लाइनजों फरायनो हायो। लाइन बाहायनो हायो
नंगौ नोंथां
न'खर गंसे जानोबा जोङो बिमा बिफा नांगोन जोङो न'नि सोद्रोबनांगोन फिसाजो फिसाज्ला बोराय बुरै बे थाथारनांगोन
नंगौ नोंथां आरो लोगोसे जोङो न'खर स न'खर गंसेखौ मोजाङै मोजाङैनो सालायलांनो थाखाय जोंनो बिमा बिफानि गोनांथिजों लोगोसे न'खराव अनलायनाय आरो बिदाय फुंनि गेजेर बिनानाव गासैनोबो आबै आबौ बौनि गेजेराव सोमोन्दोखौ मोजाङै लाखिनाया जोबोद गोनां थि नंगौना नोंथां?
नंगौ नख सासे न'खरनि बिगोमा ज जानो थाखाय जों मोजां जानांगोन न'खरखौ सामलायनो थाखाय सासे मोजां जानांगोन न'खरनि बिगोमाया। बिदिब्लासो न'खर गंसेया मोजाङै स सोलायलांनो हागोन।
नंगौ नोंथां जोंनिया न'खर गंसे खुंनो थाखाय जोङो बायदिसिना बेफार फालांगि लोगोसेनो आबात मावनानै जोङो न'खरखौ सालायना हायो।
थारैनो। नंगौ थारैनो।
नोंथांनि ओनसोलाव बेबायादि मा रोखोमनि न'खर खुंनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो फोरमायनो हागोन ना?
थारैनो हागोन जोंनि जागायाव गोबां मानसियानो बेफार फालांगि खालामो। न' न' बायदिसिना मैगं थाइगं गायनानै हाथाय बाजाराव फाननानै न'खर गंसेखौ सालायलाङो।
नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोंनि न'खरा सोलियो आरो बेफार फालांगिया मोननाय रां रुफाखौ दोनथुमनानै जोङो न'खरनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनायाव बाहायो बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद मोजां नङा होनबा नों
थारैनो नंगौ।
नोंथांनि ओनसोलाव औ।
फिसाफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय बिसोरो नाजायो न'खर गंसेखौ मोजां खालामनो थाखाय बिसोरो जोबां खस्थ'जों नाजायो।
नंगौ नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव आबाद मावनाय जायो आरो नोंथाङा बुंनो हागोन ना मा रोखोमनि आबादफोरखौ बांसिन मावनाय जायो?
थारैनो हागोन। जोंनियाव दैज्लां बोथोराव काख्रेल, पथल बायदिसिना मावनाय जायो लेस्रा बायदिसिना मावनाय जायो। नोंथांनि ओनस सोलाव मा मा गायो? एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
नंगौ नोंथां ओहो जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनाय जायो आरो लोगोसेनो बोरि हायाव जिंखा, लेस्रा, जोगोनार बायदिसिना मैगं थाइगं
नंगौ थारैनो न'खर गंसेनिफ्राय फिसाखो जोखौ बिदाय हरनो थाखाय नख खर गंसेया जोबोद गोनांथार।
नंगौ नोंथां जोङो न'खराव फिसा सासेखौ फिसाजो सासेखौ जोङो बिदाय हरनो थाखाय जोंनिया हाबा हरनाय होननानै बुङो। बे हाबा हरनायखौ नोंथाङा एसे बुंफोरनो हागोन ना
औ हागोन थारैनो सासे फिसाजोखौ बिलाइनो नांगौ न'खर गंसेयाव जोबोद रांनि गोनांथि जायो मानो होनोब्ला बै हाबायाव बायदिसिना खरस खालामनो थाखाय जोबोद बायदिसिना मुवानि गोनांथि जायो। बे आरो गामिनि मानसिफोरखौबो जाहोनायावबो जोबोद खरस जायो बेनिखायनो सासे फिसाजोखौ बिलाइ न'खर गंसेनिफ्राय बिलाइ हरनोब्ला जोबोद रांनि गोनांथि जायो।
नंगौ नोंथां बिदिनो जोंनिया जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोननायाव हौवासा हौवासा हौवासाफोरखौबो एबा हौवा मानसिफोरखौबो जोङो हाबा जानाय नुनो मोनो न'खराव नङा होनबा नोंथां जोङो हाबा जानायाव जोङो गुबुननि फिसाजोखौ लाना फैयो बिदिनो अनलाइनानै न'खराव गंसे समायना रमायना न'खर जायो
थारैनो नंगौ थारैनो। न'खर गंसे जानोब्ला हौवा आरो हिन्जावा मोजां जानांगोन अब्लासो बे न'खरा सोरां नि संसार जागोन नखर जागोन नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नोंथाङा माब्लाबाफोर हाबाफोर नोंसोरनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव जानायखौ नुफेरबायना?
थारैनो नुबाय। जोबोद समायना रमायना मोनसे हाबा जानोब्ला
गोदो गोदाय जोंनि हाबाफोरा मा रोखोमनि जायोमोन नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
गोदो गोदाय जोंनि हाबाया बेफोर दानि जुगनि बायदि गोदोर जायामोन मानो होनोब्ला जों गोदोनि दिनाव आबै आबौनिमोननि दिनाव जोबोर आंखालनिमोन आंखालनि दिनमोन बेनिखायनो दानि दानि बायदि जेरै हाबा खुङो बेबायदिनि गोदोनि दिनाव खुंनो हायामोन मानो होनोब्ला जोबोद रांनि खरसा जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव दानि जुगनि बायदि रां आरजिनो हायामोन मानो होनोब्ला गोदोनि दिनाव बेबायदि बेफार फालांगिनि खममोन। नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां बिदिनो गोदो जोंनि ओनसोलाव बेफार फालांगि खालामनानै जोङो रां रुफा खामायनो हानाया जोबोद कममोन। दानिया जोङो बिदिनो बेफार फालांगि बायदिसिना खालामनानै जोङो बे हाबाखौ गाजा गोमजायै आरो मोजांसिनै जोङो खुंफुंनो हायो। नङा होनबा नोंथां?
नंगौ थारैनो न'खर गंसे जानोब्ला न'खरनि बिगोमाया मोजां जानांगोन अब्लासो न'खरा मोजां जालांगोन
नंगौ नोंथां। बिदिनो जोङो जोंनि ओनसोलाव हाबा जानायखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो नुनो मोनो बांसिन जोङो हाबा जानायखौ जोङो बैसागो मागो बोथोराव जोङो नुनो मोनो। नङा होनबा? नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा बोथोराव बांसिन हाबा जानायखौ नुनो मोनो?
जोंनि ओनसोलाव मागो बैसागो बेफोरबायदियावनो बांसिन हाबा जानायखौ नुनो मोनो दे बिदिब्ला नोंथां दिनै एसेयावनो फोजोबदो।
नंगौ नोंथां दे गोजोन्थों नोंथां।
थारैनो।